औ खोनादों नोंथां औ खुलुमबाय
गोजोन मोन गोजोन बेलासि नोंथां खोनादोंना नोंथां? नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
आङो दा ओरैनोसो दंथ'यो खोनायासै नोंथां
उद सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
ओ दे सावरायलांनो हागोन।
अ बिदिब्ला बर'
औ।
मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै जायोमोन आरो। आरो नाथाय। नाथाय मानो सुबुं जानाय ओ मानो लोगो लोगो हा ग्रा बंग्रानि जिब जुनारफोरखौ न'आवनो फिनानै लानो रोंनायसै। ओमफाय दाउ अमा। ना न'आव फिनो हमनायसै। खाथि खालायाव मानो फुख्रि जावनानै ना फिसिनो लानायसै। बिबो मा होनो आबाद मावनो सोलोंनायसै। ओमफ्राय लुनो रोंबाय बिफां- लाइफांखौ गायनानै लानो रोंबाय। मैगं थाइगं बाय दि आबाद मावनानै लानो रोंबाय। बेबायदिनो मा होनो बर'फोरा मा होनो ओ जानाय लोंनायफोरखौबो जोङो मा होनो गाबा गावनो फिनानै लाखानाय। एबा खाथियावनो मोनखानाय। एबा खाथिनि दैसाफोरावनो मोननाय। बेफोरबायदिखौ मानो गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदों आरो। बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव। मोननाय गोद मैगं थाइगं। आरो मेसें बोथोराव मोननाय मैगं थाइगंफोरजों गोथावै मानो संनानै जा नो रोंबोदों आरो बर'फोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो। बेनि गेजेराव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोथाव गोथाव जाग्रा ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो। अनला खारै औवा। मेवाइ अमा बेदर सबाय ओंख्रि सबायजों साम'। नाफाम दाउ बेदर माइब्रानि ओंखाम। बेफोरबायदिखौ हायो। ओमफ्राय
अ
बेबायदिनो जोङो मोननो हाबावो। उम ना नाखौबो जोङो गोबां आलादा आलादा रोखोमै जानो हायो। बेबायदिनो ना बि ना फावनाखौ लाइ जों जा मानै जुनानै अराव फानलु फाननानै मेनानै सिफ्लेनानै जायो। फाथो बिलाइखौ फोरान नानै नारजै गोरान गोरान खालामनानै आरो खानानै फोराननानै नारजि खालामो गोरान खालामनानै बेखौ जोङो अमा मेजेमजों संनानै जायो। बेफोरबायदिनो आरो। आरो लोंनायनि बेलायाव होननानै बुङोब्ला जोङो मा होनो। जौ जौखौ मोननो हायो। बर'फोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जौखौ बाहायबोदों। आरो गावबा गावनो संनानै बेखौ लोंबोदों आरो। मेंनाय समाव देहाखौ मेंगााहोनो थाखाय। आय लोंनायखौ लोगो मोनबोदों गोदो समनिफ्रायनो।
औ
नि बेलायाव जों बुंनो हायो। बर'फोरनि गोथाव जाग्रा लोंग्रा अनला मेवाइ दाउ। आरो सबाय साम' नाफाम आं बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदों अनला ओंखि् खौ माबायदि संनाय जायो। आरो सबायजों साम'जोंखौ माबायदि संनाय जायो। बेखौ नोंथांनो सावरायनो सानदोंमोन। खोनादों ना नोंथां।
सावरायनो हागोन नोंथां खोनादों।
उम अनला ओंख्रिखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदों आरो नोंथां। अनला ओंख्रिया बर'फोरनि गोथाव जाग्रा। जाग्रा आ दार बेखौ बरफोरा गोदोनिफ्रायनो संनो रोंबोखादों बेखौ सिगां जोङो मा होने। माइरंजों बानायनाय जायो आरो माइरं एबा एंखुरखौ जोङो। ओ-सिगां सुनानै सोमनानै लाग्रोनाय जायो आरो गुरै खालामनाय जायो माइरंखौ। बे गुरै खालामखांनायनि उनाव बेखौ उवाल गायहेनाव देग्लिनानै। देनानै गुन्दै खालामनाय जायो गुन्दै खालामनानै लाखांनायनि उनाव जोङो। मेवाइ एबा दाउफोरजों सङोब्ला। जोङो सिगां दाउफोरखौ। सिथारनानै मोजाङै सिथारनानै लाग्रोनानै सुनानै लाग्रानै रेडि। एबा ओ-जगार खालामनानै लागोरो आरो बेनि उनाव जोङो। खारै अनला ओंख्रि सङोब्लाथाय खारैखौ नांथारगौ जायो आरो नङाबा। अनलाया आमाव। जायो खारै होयोब्ला गोथावसिन जायो आरो खारैजोंनो जाबोखायो आरो। गोदो गोदाय समनिफ्रायनो खारैखौ जोङो मा होनो बेसरनिफ्राय मोनो थायो सबाय बेफोरनिफ्राय अनलाखौ जोङो। सिगां दाउखौ एवग्रोनाय जायो एवनानै बेयाव। नांगौ रोखोमनि जेनेबा हालदै थाव। साफिया सामब्राम। सामब्राम गुफुर बेफोरखौ होनानै लाग्रोनाय जायो आरो मस्ला। माखासे बेफोरखौ होनानै लाखांनानै। नांगौबायायदि होग्रोजोबनानै दाउखौ एवनानै लाग्रोनाय जायो आरो। एवखांनायनि उनाव दाउखौ गोदो मानो दै होनानै ग्लाब ग्लाब मोजाङै गोदौहो गोरो बेनि उनाव गोदौखांनायनि उनाव मा होनो अनलाखौ होयो आरो। फ मोजाङै होग्रोनांगौ अनलाखौ नङाब्ला अनलाया फिथरखायो। ओमफ्राय बेखौ होनानै मोजाङै गोदौहोयो गोदौहोनानै जोङो। गंगार दुन्दिया बारियाव मोननाय जोंनि दोरोङारि। मस्ला होननानै बुङो बेखौ गंगार दुन्दिया बेखौ होयो बेखौ होयोब्ला माने अनला ओंख्रिया गोथावसिन जायो आरो। खारै होनाय जायो खारै होनानै मोजां गोदौ होनोनाय जायो आरो ओमफाय बिदिनो अनला ओंख्रिया गोथाव जायो अनला ओंख्रिया जोंनिया मानो। जि आइ टेकबो मोननो हाबाय अनला। बेबायदिनो नाफाम लो-लोंग्रायाव जेरै जौ बेखौ बेयो बरफोरनि मा होनो। दोरोङारि जाग्रा लोंग्राया जिआइ टेकबो मोननो हाबाय आरो आथिखालाव। आरो बेखौ आथिखालावबो जागासिनो दं गोदो गोदाय समनिफ्रायनो आरो दासिमबो। थाव जाग्रा मुवा ह
औ
दासिमबो गोथाव संनानै जाबोदों बेबायदिनो नार जि अमा नारजि अमाखौबो बरफोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जाबोदों। आरो नारजिखौ मानो गोथै। गोथैजों मा गोथै माबानायावबो बियो मिथि। जोंनि माबा दङ आरो नेम फोथायनाय दङ नारजि अरगारनाय जायो। सोमोन्दो माबानायखौ। फिरायनाय जायो आरोबा माबानाय जायो आरो नारजि जायोब्ला। खुद थैनाय समाव जोङो बेखौ ज नारजिखौ आरो बे। बे अमाजों संनानै जायोब्ला अमा मेजेमजों संनानै जायोब्ला। जोबोर गोथाव जायो आरो बिदिब्ला आंनि बुंनाया जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायनो सावरायनो सानदोंमोन नामा नोंथां?
औ आंबो बर समाजनि हाबा होनायनि नेमखान्थिनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन गोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां
ओ जोंनि बर समाजाव बर कसारिफोरा आरजि आरज्य हारिमुवारि हारिमुनि गोहोम गोग्लैनानै बिफा बंसआारि आरो बिमा बंसआारि मोननैबो खान्थिजों हाबा खालामनाय जायो आरो। ओमफ्राय बर
अह
बर कसारिफोरनाव हाबा होनायनि रोखोमा गासै मोनब्रै दङ। बेफोर जाबाय समाजनि नेमखान्थि बायदियै ओम खालामना होनाय हाबा आरो। गोरजिया लाखिनाय हाबा खारसननाय एबा दंखा हाबनाय हाबा बोनानै लायनाय हाबा बेबायदि आरो।
दानिया आङो समाजखान्थि बायदियै हाबा होलांनायनि बागै सावरायलांनो लानाय जाबाय आरो नोंथांजों। बर कसारिफोरा हाबानि थाखाय नायख्रांग्रो नायखांग्राजों हौवा आरो हिन्जावनि रासि लग्न नायनानै हाबा होनायनि हुदा गैया गैया आरो बे बर'फोरा खुगाजों खुगा सोलिबोबाय सोलिबोनाय बाथ्राखौ लानानै सम बाराय लानानै हिनजाव गोदान नायनो थाङो आरो गिबि गिबियावनो
हिनजाव गोदान नायनो ओंखारनाय समाव मिथिंगानि आखु आरो दावमा दाउसा जिब जिबिनि आखु दिन्थिनायखौ नायनानै जुलि जागोननि इयुन मोजां गाज्रिखौ साननाय जाग्रोयो आरो। बर कसारिनि बायदिब्ला हिनजाव गोदान नायनो थाखाय जेरैखि थाङा मानो रबिबार सानखौ मोजां होननानै साननानै लानाय जायो आरो गोदोनिफ्रायनो दाबो बेखौ नुनो मोननाय जायो।
हिनजाव गोदान नायनो थांनाय समाव मोजां गाज्रि सुबुं फोथायनाय फोथायनाय दं आरो हिन्जाव गोदान नायनो थांनायाव अखा खोरोमोब्ला मोजां नङा होननानै फोथायो। हिन्जाव गोदाना रागा गोनां जायो होननानै साननाय जायो आरो अखा खोरोम नाय समाव हिनजाव गोदान नायोब्ला नायनो हिनजाव गोदान दान नायनो थांनायनियाव सोरबा सासेया लामायाव आगसि आथिङा सौथुयोब्ला हौवा गोदान हि हौवा गोदान हिनजाव गोदान हाबा जानायाव मोनसे नङा मोनसे हें एबा जेंना गोग्लैयो होननानैबो फोथायनाय जायो थांनाय लामायाव नेवला या आगदानिफ्राय आगसिथिं बारस'योब्ला गाज्रि जुलि नागारलायनो हागौ होननानैबो फोथायो आगसिनिफ्राय आगदाथिं जिबौ बारसोयोब्ला गाज्रि हिन्जाव हौवा गारलायनो हागौ होननानैबो फोथायो आरो बर' समाजाव हिन्जाव गोदान नायनो थांनायाव लामायाव गोथै नुलांब्ला गाज्रि गाज्रि साननानै लाां ज मादाव सासेया सखान्दा थैनाय सोरबा सासेनि मादाव सोरबा सासेया आस'खान्दा थैयो होननानैबो फो थ हिनजाव नायनो थांनाय समाव न' मोनहैनाय लोगो लोगो खदालजों हा जावनाय एबा औवा दाननाय नुहैब्ला गाज्रि हाबानि उनाव हौवा नङाबा हिनजावा थैयो होननानैबो फोथायो बर' समाजाव हिनजावा नायनो थांजेननायनिफ्राय हाबा जोबनायसिम मोजां एबा गोथार हाबायाव बालन्दा एबा रान्दि हिन्जावखौ बाहागो लाहोनाय जाया बेनि जाहोना हौवा एबा‌ हिनजावा थैयो होननानै सानो आरो बिदि थायोब्ला हिन्जावा नायनो थांनाय मानसिफोरा हिन्जाव गोदानखौ सिथ्लायाव माइ लामनाय माइ सौनाय माइ रोगानाय बेफोरनि जायखिजाया मोनसे नुयोब्ला हिनजाव गोदान जागोना लोखि एबा माइनाव जागोन होननानै बर' समाजाव फोथायनाय दङ हिनजाव गोदान नायनो थांग्राफोरा न'खरनि खामसालियाव गसंहैनाय लोगो लोगोनो हिन्जाव गोदान जागोना न'मा न'नि खामसालियाव सिगां आगसु आथिं गाजेननाय नुयोब्ला न'नि माइनाव आरो फिसाय सिबिग्रा जायो होननानै बर'फ्रा फोथायो आरो न'नि सिथ्ला सिबनाय खानाय खानाय नुयोब्ला मोजां जिउ गोलाव जायो होननानै फोथायो बेफोर सुबुं फोथायनायजों हिनजाव गोदान साय सायख'नायाव हरखाबै जानाय जाथायफोरजोंसो सायख'नाय जायो आरो हाबानि थाखाय सिख्लानि इयुन आखल आखुनि मोजां गाज्रि सायख'नाय खान्थियाव खान्थियाव गोहोम गोग्लैयो आरो सिख्लानि जोनोमजों फैफानाय हुदा देहानि दाथाय महरफोरखौ रुजुनानै आखल आखु मोजां गाज्रिनि बागै गरन्थ'आव फैनाय जायो जेरै सोरबा सिख्लाया बिखाफोरदाना फोरदानफोरदान आथिं आगुंजों जोबथों जोबथों हायाव सोदोब खालामनानै थाबोैयोब्ला बे हिनजावखौ नांज्लाय खुबग्रा आखुनि जागोन होननानै फोथायनाय जायो आरो बर समाजाव जाय सिख्लानि बिखाया गेदेर खानि जखानिख्रुइ खिथुवा फिसा बे हिन्जावनि आखल आखुआ लोरबां जायो होननानै बर' समाजाव फोथायनाय दङ आरो
सेंग्राफोराबो बेबायदिनो सिख्लाखौ हाबा लानो हास्थायो आरो